औ खोनादों खोनादों खोनादों
नोंथांमोननि ओनसोलाव म मा मा ओंख्रि जानाय जायो
औ जोंनि ओनसोलावथ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गाहायै ओ अनला ओंख्रि नारजि ओमफ्राय दैज्लां बोथोरफ्राव मैथा मैथा ना जिंखा बिदिनो भेन्दि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जानायखौनो नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलफोराव
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ दैज्लां बोथोराव
आरो ओरैनो दैज्लां नङाब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा अनला सबाइ बेबायदि ओंख्रि जानाय जायो
औ अब्ला नोंथाङा ओ मैथा मैथा ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा मैथा ओंख्रिखौ माजों जायोब्ला मैथानि थावनाया बांसिन जायो बेफोरखौ एसे फोरमायलांदो दे
मैथा ओंख्रैयाथ ओ ज से ओ आगो लोलो खांख्राय बांसिन साबसिन जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
खांख्राय आ बेफोर खमाय लांनो हमबाय नंङा होमबा?
औ खमाय लांनो हमबाय
गोदो गोदाय था ओंख्रि होनना ओ खांख्राइ मोननाय ओ गोदोनि सुबुंफोरा मा सानो मैथाजों जागोन होननानै बुंङो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो मैथा ओंख्रिखौ?
औ जोंनि ओनसोलाव मैथा ओंख्रि होनोब्ला मैथाखौ जों गाहायै खांख्राइफोरजोंबो नोंथांमोननि बायदिनो खांख्राइफोरजोंबो जायो लोगोसेनो नाफोरजों ना ओ ना जोंनि दैमा दैसायाव मोननाय नाफोरजों जायोब्ला आ मैथानि थावनाया बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो। बिजों लोगोसेनो हाथाय बाजाराव ओ फाननाय नाफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना आथिखालाव
नंगौ नोंथां।
मोन्नाय नि उनाव नोंथाङा ओ